हेलौ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ दा?
औ ख्रियैनो दं नोंथां।
अ आं मोनसे टफिकसो लाना फैदोंमोनलै नोंथां।
अ खोन्थादे नोंथां।
रायलाय जागोनदां नोंथां।
औ रायलायजागोन।
आंनि टपिकथ' नरमेल नरमेल'सोमोन नोंथां।
अ।
अ होमबा आं फोरमायनोसै आरोना नोंथां।
औ फोरमायदो दे।
नों ना नोंथां फोरमायगोरनो।
जायो नों फोरमायगोरदो दे नोंथां।
आङो ना।
औ।
होमबा जोङोना जोंहाथ न' लुनो थाखाय फार्स्टनिफ्रायथ बाला अन्थाइ नांगोरगौ नालाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट आरो बाला अनथाय सिमेन्ट आरो बिदिनो मा होनो फार्स्टआव। फ्लेट माबा बानायग्रोनानै बेयाव जोङो बाला अन्थाइ सिमेन्ट लगायनानै दैजों लगायनानै बिदिनो लाथा लाथा एसे लाव लाव खालामनानै जोङो आरो बेनि थाखायबो मा होनो बाथामनि गोनांथि जायो दंफांखौ इदिनो मेसिनजों हासुनानै थुख्रा थुख्रा थक्था खालामनानै जोङो माबा फस बहायनानै जोङो एसमेन्टखौ लुनाय जायो।
औ न' लुबैनो थाखाय औ दे बुंनाय नोंथां।
आरो लगायखांनायनि उनाव जोङो इदिनो पस बे बादामखौ पस बहायनानै बिदिनो न' लुनायाव न' लुबनायाव पस बहाय गोरखायो पस्ट गोरखायो नालाय
औ
आरो ओमफ्राय सिमेट लगायनाय सिमेट अन्थाइ बाला लगायनायखौ जों बेयाव लुसिगोन आरो नोंथां
औ बिनिफ्राय न' लुनो थाखायथ औ औ न' लुनो थाखायथ रड नांगोन माने जगारानांगोन आरो फार्स्टनिफ्रायनो थागारि इदिनो थागारि हाथुरा बेलसा नांगोन खदान लांगोन
ओम
न' लुनो थाखाय माने फारसेनिफ्राय नांजोबगौ सिमिट नांगोन
ओम
आरो नांगोन आरो बारा मिथिलाय लाङा आंबो
आरो इथा इथा गाथिनाय माा गाथिनायावबो थ' इथा गाथिनायावथ' सिमेन्टजों बालाजों लगायनानै जोंथ' इथा गाथिनो हायो ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां आरो न' लुनायाबो इथाखौ राहोग्रोनांगोन
औ
इथाखौ इथाखौ साननै सानथाम राहो ग्रोनांगोन बिनिफ्राय आरो लुनो हाफिनसिगोन
आरो बिदिनो दा लायफिननो हासिगोनलाय इथाजों
औ बिनिफ्राय थिं होनांगोन जाबा
ओ बिदिनो रडफोर नांगोन आरोना नोंथां बिदिनो आरो थिं न'फोर कमप्लिट जाबाथाय आरो थिं सिं थिं सिं होनो थाखाय जों लहा फोर लहाफोर बायनांगौ जायो
औ नोंगौ नोंगौ
बेनि थाखायबो जों मिस्ट्रि लानांगौ जायो
औ औ नंगौ
बाला सिमेन्ट अन्थाइ इथाफोरावबोथ' गोबां फैसा थांङो ना नोंथां
औ औ दानि जुगाव खम समजों न'खौ लुनो हाला नोंथां
ओ दानि जुगावथ' जुगा सोलायबायना नोंथां गोदोनि बायदि नंला गोदोनि दिनावथ' हादान जायगाफोराथ' थुरिनिल'सो लुयोमोन दाथ' गोदान जुग सोलायबाय नालाय दाथ' फाक्काफोरनि न'सो नुनाय न'आवसो नुजोबो दां नोंथां गामियारिफोरावबो
गोदोनि दिनावथ' बायनाङामोन जेरैखौ जेखौ माने बायनाङामोन आरो थुरिबाबो मोनखायोमोन औवाबाबो मोनखायोमोन
गोदोहाय टुरिजोंनो बांसिन लुना थायोमोन आरो मानसिफ्राहाय नोंथां
औ दानि जुगावसो गासिबो न' बिल्डिं लुग्रा जाजोब्बाय
उ आरो न' लुनायाबो इसिबां मा होनो थाखा थाखा फैसानि गोनांथि सानानै नोंथां न' लुनोबो
औ औ
थाखाय एसे एनैजों जाया ना नोंथां थाखा नांगौ जायो न' लुनो थाखाय
नंगौ नोंथां
एसे एनैजों ओ आरो मिस्थ्रि मोजां नांगौ जायो सोरबा सोरबाथ' सोरबा सोरबा मोजां लुयो सोरबा सोरबा मोजां लुना होआ ना नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां।
बेबायदिनो मिस्थ्रि मोजां लानानै न' लुनांगौ आरो नोंथां।
औ औ
सोरबा सोरबा
हा होनांगोन मिस्थि आरो आलादा होनांगोन
ओ
बिराद खरसा जायो नोंथां न' लुनायाव
नोंथां धुबटेक ट्रेक्टराव बाला लाबोनाय आरो इटा लाबोनाय आरो सिमेन्ट लाबोनाय रड लाबोनाय थिं लहा लाबोनाय जोबोद खराख थाङो नोंथां। बारायावनो गोगोम थांखायो नोंथां
औ थाङो थाङो
दा जों' थाइसे थाइनै थाखा जालालाय नोंथां
औ औ
थाइसे थाइनै थाखाजो जाालाना नोंथां दानि दिनावथ' हाजार थाखा नङाबानो जाला?
औ नोगौ नोंथां।
ट्रेक्टर ट्रेक्टर बाला थिब मोनसेयावनो दुइ हाजार तिन हाजार गाहाम लायो नोंथां लायोना नोंथां? दानि जुगाव खम समा जाला आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां। गैया जोंहा लुोनोनो हायाखैलै नोंथां दासो एसे
औ
लुनो सानदोंमोन आं मेसेंङावसो लुनो
अ अ आरो लामा सामानि खोथा थायो लामाफ्रा गाज्रिबाथ' बहा लाबोनो हानो। ससेयाव गाज्रिबाथ'? मानसियासो रोगानांगोन ना नोंथां लामा गाज्रिनि थाखायल' गारियाथ' फैनो हाला नालाय आरो नोंथां जोंनाथ' दालांसो दंबाव नाय दालां खस्थ'थारगोन गारि हाबजाया न'आवहाय लामायाव दालां दङ जोंहा। मा होनदों नोंथाङां।
औ औ बिदिनो जोंथिंबो खालबारफोरानो बायफ्लंला दंला बायोलै नोंहां।
अ लामाफ्र' गाज्रिबाथाइ जायालै नोंथां।
औ दैज्लां बोथोरबथाय बिदिनोसै आरो दैबानाजों लामा बायस'नाय दालां बुखारनाय
उम बेबायदिजों बोरै बाला अन्थाइ लाबोनो दे न' लुनो।
औ जोंहाथ' जोंहाबो दालां दं डाबलोगाखानांगौ माने ट्रेक्टरजों लाबोनानै दोनफैबाय आरो बिनि सायाव हाजिरा होबावदो आरो नों
थाइसे थायनै थाखाजों जाला गोबां थांनो नोंथां?
औ नंगौ नोथां। आरो सामफ्रामबो बेदर जाहोनांगौ हाजिराफोरनो
ए
बेदर नङाबाथ' जाहोनोबो बोरैबा मोनो औ
दानि जुगावथ' बेदर जुमाय नङाबाथ' राव रावखौबो मोननो नागिरा नोंथां।
औ नोंथां आरो हाजिरायाबोथ' औ औ
मिस्ट्रिनाबोथ' हाजिराफ्रा फासस' गाहाम फास्स' गाहाम जायो नोंथां?
औ सयस' सयस' बाथ जोंथिं हेड मिस्ट्रिया
एखैजाय मिस्थ्रिया सानसेआव बिदिनो फासस' फासस' लायो आरो नोंथां
अ जगालिया ओमफ्राय दा माबा लायो आरो फासस'
औ जोंथिंबो बिदिनो जगालिया बिदिनो सारिस' लायो जोंखै
अ एसे खम बारायनो उनथिं
उम
औ
दा नोंथाङालाय मा माबायदि न' लुनो सानदों
न'खौथ' आङो नखौथ' दा न'निफोरासो माबायदि लुनोसै माने सावरायनाय जाथ'खै आरो
अ
लुनायालाय आं इदिनो खथाब्रैसो लुनो सानदोंमोन
उम
मा जायो उनावसो र' मिथिसिगोन
अ आंनाथ' आर सि सिबाव आर सि सि सिबाव नोंथां दाबो कमप्लिटानो जायाखै
अ औ हागोन नोंथां लासिनो
ओम इथ इथा गासिबावनांगौ आरो ओ प्लासटार दालायनांगौ गाहायनि राब दालाय होबावनांगौसो नोंथां जेबोआनो जायाखैलै दाबो मिस्थ्रिफोरानो सोलाबथ'वाखैनो
अ दा औ हाजिराफोरखौबो मोननो नागिरला माथो हाजोफोरावसो थांजोबो गासिबो दाना
उम दिनै फैनो गोनां आंमोन नोंथां मिस्ट्रिफ्रा मा जाखो गोदै
अ जोंनिथिंबो मोननो नागिरला मिस्थ्रिफोरखौनो हाजोआव थांजोब्बाय
खामानि थायोना नोंथां गावबागाव ओंखायनो सोलाबलायनो नागिरा
औ औ
न'नि फारसे खामानि थायोना नोंथां
औ थायो नोंथां
नोंथांमोनथिंलाय न'फोरा फाखानि जाजोबदोना जाजोबाखै
जाजोबनायाथ' जाफ्राम हामजोबबायानो मानसिफोरा सरखारि मोननायजों लुफादेरगासिनो दं दामानि बिरादनो
औ औ
सरखारि मोनफुथारदों जों गामियाव
अ जायखि जाया नोंथां सरकारियानो मोननो नागिरा माथ सरकारिनि न'खौनो होनोनो नागि रा सरकारा
मोनगोन लासैनो नोंथां
बेबायदिनो गाव जोंथिंथ' गावबागाव खामायना गावबा गाव न'खर दाना ला इदि होननायसो इदिसो जोंनिथिंजाय नोंथां
बिदिबा बांसिन थांथारो नोंथां पास लाख गाहाम थाङो बिदिबा
फास लाख गाहाम थाङो गावबाव दुखु दुख खस्थ' मावनानै फिथाइजोंसो लुनांगौ जायो जोंनिथिंजायथ
ओ
सरखाराबो होनोनो नागिरथारा माथो
औ लासैनो फैयो नोंथां इथा थाब फैनो नागिरायो।
जोंनिथिं बे सरखारनि न' मोननाया फैथावाखै आरो नोंथां।
अ लासैनो थांगोन नोंथां सिन्था खालामनानै
नोंथांमोननिथिं होनबा सरकारि न' मोनहांबाय नानो
औ मोनहांबाय नोंथां।
अ आरो न' लु बे सरखार न' लुनायाबोथ' नांलाय सिनलाय मिस्थ्रि आरो ना हाजिरा होनाय ओंखाम जा हाजिराफोरनोथ' ओंखाम जाहोखानांगौ नोंथां बेदर
औ औ ओ दे होनबा नोंथां समाबो जाबाय।
अ।
औ।
दे जागोन दे नोंथां होमबा।
औ।